औ।
औ खोनादोंना?
अ नोंथाङा मोजाङै दङ ना? उम आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोन जायगानि सायाव सावरायनायदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना? बिदिबा जों आयदाखौ दोरोङारि गाननाय जोमनाय थामहिनबा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनो सानबाय गिबियाव नोंथाङा बर'फ फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। हागोन। अह नोंथाङा जे सोंदों खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा जे सोंदों जे जोंनि बर' हारिनि जा गाननाय जोमनाय माखासे ओ गोबां रोखोमनि जोंनि गाननाय जोमनायफोरजों जोङो जे जोंनि बर' हारियाव जेरै आइजोफोरा गाननाय जेरै जोंनि ओ लांगा दखना ओ अग्रं दख'ना बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि दख'नाफोर जोङो जेरै आगर गुबै आरो हाबायाव गाननो थाखाय जोङो दख'ना थावसि बाहायो माखासे आर'ज फोरबोफोराव गाननो थाखाय जोङो बिदन दख'ना बायदिसिना दख'ना बाहायो आरो न'आव थानायाव खायसे खायसे जोङो अग्रं दखना आरो लांगा दखना गानना थानायखौ नुनो मोनोआरो थिग बेबायदिनो जोंनि गान्नाय जोमनाय जा जोङो दखना गुबुन गुबुन गाबनि आरो गुबुन गुबुन ओ आगरजों बुंफबनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो हौवासाफोराबो जेरै जोङो गामसा गानो आर'नाइ लायो ओ बेबायदिनो गस ला गानो जोबोर जोंनि हारिनि बेफोर द्रेसफोरा जि जोमफोरा जोबोद बाखनायथावना आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो दख'ना जा दख'ना गानो बेयो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि बायदि आरो ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दो गाननाय जो जोमनाय फोरनि बागै।
औ नों थां थिग बेबायदिनो नों थाङा बुंनाय बादिनो गाननाय जोमनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बुंनो थाङोबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जोङो बे ओ जिफोरखौ जेनेबा जोंनि द दख'ना बे दख'नाया जेरैहाय नोंथाङा बुंलांखादों जोंनि ओनसोलफोराव बांसिन बर' सुबुंफोरा जेरैहाय ओ दख'ना अ ग्रं आरो दख'ना लांगा बेफोराव। ओ थिग थिग बेबादिनो बे फोफोस जोङो गावनो आखाइजों दानानै गाननो हायो ओ जेरै हा हाय जोङो ओ मोनस से ओ दख'ना दाननांगौब्ला जेरैहाय जों औवानिफ्राय साल खुन्था बानायनानै आरो बेबादिनो ओ जोङो दख'नाखौ गोबां गाबनि लानो। हायो। जेरैहाय जोङो ओ दख'ना बानायनो थाखाय गिबियाव जोङो खुन्दुं बायनानै जोङो खुन्दुंखौ मा गाबनि नांगौ नोंनो मा रोखोमनि नांगौ बेफोरबादि गाबखौ जोङो सायख'ना लाबोनानै खुन्दुंखौ गिबियावहाय जोङो माइदि होनानै आरो जोङो बे खौ ओ सोंनानै ओ बेजों दानानै जों आरो बेयाव नोंनो खुन्दुंखौ खुन्दुआबो गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय भुथिया, मास्रास, माथा गोबां रोखोमनि थायो पलिस्टार बेबादिनो जों आरो बे दख'ना दाखांनायनि उनाव जोङो दख'नायाव आगरबो एरखांनो हायो। हयथ' बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ ओ दख'नानि आगराबो गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय बैग्रि बिबार, खासि हाथाइ, हाजो आगर, दावउस्रा मो ख्रेब, फारौ मेगन, लाव बेर बेफोर आगर फोर गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायमोन। उम सोलिबोनायखा आरो दासिमहालागैबो सोलिबोगासिनो दङ। बुंनो थाङोब्ला जोङो दख'नाखौ बेयाव आरो आगरखौ आगरफोरखौ जोङो सेबखांनो था खाय गिबियावहाय जोङो बेखौ ग्राब ओम ग्राब बहि एबा ग्राब पेपाराव सेब खांग्रोना लायो बेनि उनाव जोङो बे दख'नानि आ दख'नाफोरखौ मा रोखोमनि नांगौ नोंनो माबे मोनसे आगरखौ नांगौ जों गोसोबायिहाय सायख'नानै बेखौ होनो हायो। बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोहायबो जोङो बिजाबफोरावबो नुनो मोनदों जे ओ सासे ओ सासे गावनि अनसुलि बिसिया सासे जोहोलावनो दावहा नांनो थांनायाव हरसेनि गेजेरावनो जोबोद ओ दुखु खस्थ'यैबाबो बियो। ओ जि सोंनानै हौवानो आर'नाइ दाना खासि हाथथाय इदिनो आर'नाइ दानानै हरनाय जेन जोहोलावा ओ दावहा नांनायफोराव देरहाबोयो बेनि थाखाय जोङो बेखौबो मिथिखायो नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ। थिग बेबायदिनो गाननाय जोमनाया जोंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोनांथार। जोङो गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायानो जोंखौ सिनायथि होयो जे ओ जोंनि ओनसोलावनो गासैबो दखनाखौ माबादिहाय दायो माबादिहाय खालामो बेखौ मिथिखायो। आथिखालाव जोङो दखनाखौ दख'नाफोरखौ दानाया गोबां ओ रोंगौथियारि जानानै फैबाय जेरैहाय जोङो मिसिंनि गेजेरजोंबो खम समनि गेजेरावनो दख'नाफोरखौ दानो हायो आरो। आथिखालनि जुगाव जोङो बांद्राय हिसानखौ ओ हिसान दानायखौ नुनो मोनला। आरो गोदोहाय जोङो गोदोनि सुबुंफोरा इन्दि एम्फौ फिनानै ओ बे इन्दिजोंनो इन्दिनि फिथोबजोंनो खुन्दुं थन्नानै बेखौनो बेखौनो इन्दिनि जि दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। ओ आथिखालाव बांद्राय बिदि आरो इन्दिनि बेसेना गोबां ओ गोबां ओ गोबां जानानै फैबाय बेसेना। ओ थिग बेबादिनो आरोहाय नोंथाङा गोदोनि ओ गोदोनि गोदो आजै आजौनिफ्रायनो ओ गाननाय जोमनाय आरो आथिखालनि गाननाय जोमनायजों माबाफोर फाराग नुनो मोनदोंना?
औ नंगौ ओ जोङो औ बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि गाननाय जोमनाय गोबां फाराग नुनो मोनो। जेरै जोङो गोदोनि गोदोनि जि जोङो जि बुङोब्ला जोङो गावनिया आखाइजोंनो गावनो खुन्दुं दुनानै गावनो खुन्दुङाव गाब फोनानै गावनो समायना रमायना आगर एरनानै बायदि बायदि रोखोमनि बाय बायदि बायदि जि दानानै गाननायखौ नुनो मोन जे जोङो गुदुं जि माखासे खुन्दुंनि जि माखासे इन्दिनि जि माखासे बायदिसिना रोखोमनि जिफोर दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। आरो गावगायनो गावनो गाव आगर एरखांनानै गाननायखौ नुनो मोनोन नाथाय दानि आथिखालाव जोंङो आथिखालाव बेफोरबायदि गान्नाय जोमनायखौ नुनो थांलिया जोंङो ओ बांसिन नै मिसिननि मेसिननि मेसिननि दानानै गाननायखौसो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोंङो बेनिफ्राय जोंङो बेनि अनगायै औ बेनिफ्राय जोंङो माखासे ओ फारागखौ नुनो मोनो आरो जे जोङो दानि मुगायाव जोङो गावनि आखायजोंनो दानानै गानिखौ नुनो मोनो जे गुबुननि दानाय गुबुन हारिनि दानाय जे मिसिनजों दानाय बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि जिया जोंङो गोबां ओ गोबाव समसिम जोरनायखौ नुनो मोना आरो गोबाव मोजां गान -गाननो एसे ओ मोजां जाया आरो जे ओ रुदुबै थाया गोदोनि दानाय जिफोरा माखासे रुदुब आरो गोबां सानसिम जों जोरनाय खौ नुनो मोनोमोन आरो जोंङो जि दानाय बुङो ब्ला जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंङो जिखौ गोबां रोखोमै दानो हायो जेरै जोंङो जि दानो थाखाय जोंङो माखासे ओ आगजुफोरनि गोनांथि जायो जेरै जोंङो ओ साल हुन्था, रासो, गान्दै ओ माखु बेबायदिनो ओ मुस्रा, बबिन, फ्रेम ओमफाय बेबायदिनो गनस्रिजों आगर एरनो बाहायो जे बेखौ जोंङो नांगो आरो बेनि अन गायैबो जोंङो गोबां रोखोमनि ओ बाहायो जे जोंङो ओ जि दानायाव गोबां रोखोमनि आगजुफोरखौ खोबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जोंनि बर' हारिनि जों औ जोंनि बर' हारिनि जा माखासे बेफोरबायदि ओ दानाय लुनाय गाननाय जोमना बेफोरखौ नुनानै गुबुन हारिनिफोराबो जे एसे सिनायो आरो जे बियो बर' बर' मानसि ब- बर' आइजो बर' सेंग्रा बेफोरबायदि सिनायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोंनि ओनसोलफोरावबो दासिमहालागै खायसे खायसेया गोदोनि बायदिनो नोङो जि दानानै गाननाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माखासे ओ दानगा दा गोदोनि बायदि जि दा -दानायखौ नुनो मोनो ना मोना एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
होजागोन नोंथां थिक बेबादिनो नोंथां नोंथांङा बावैसो बुंलां- बुंलांनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो जि दानाय जायो ओ बिदिल' नङा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो खायफाया दायो बांसिनानो दानायखौ गोदोनि बादि नुनो मोनलिया गोदो बयनो न' न' गासैनावबो हिसान ओ हिसानसालि थायोमोन आथिखालाव जोङो बांद्राय बिदि थानाय खौ नुनो मोनला जायनि जाहोनाव जोङो मिसिं फैबाय मिसिंनि जोहैनो जोङो गासैखोबो नोंनो मा रोखोमनि दख'ना नांगौ मा रो खम‌‌ समनि गेजेरावनो मोनो बेनिखायनो जोङो बांद्राय बेबि हिसान बाहायनायखौ नुनो मोनाया बुंनो थाङोब्ला जों गोदोहाय गोबां मानसियानो बिदि ओ बेबदि दखना दाना जि दाना फाननानैनो जिउखौ खुङोमोन होननानै ‌जों मिथियो आरो दासिम जोंहालागै गोबां सुबुङाबो बे बायदि ओ गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय थाखाय जोङो बेबादि ओ गावबा गाव न'आव थानसालि थानायखौ नुनो मोनो आरो बेयो गोबां रोखोमनि जोंनि दखना लांगा दखना नङा आरो बे जों लोगोसे दख ओ बायदि बायदि रोखोमनि दखना दानो हायो जेरैहाय बे आखायजों दानाय दखनाया साबसिन जायो गाननोबो आरो बेजों लोगोसे द दखना अग्रं बुङो जायखौ बेखौ हिनजावफोरा बांसिनै न'आव बाहायनाय जायो। जोङो दखनाखौ गोबां रोखोमनि दानो हायो। जेरैहाय जोङो हिनजाव गोदान गाननाय दखनाखौ जोंनि ओनसोलफ्राव दखना थावसि होनो बे दखना थावसियावबो जेरैहाय
औ नोंथाङा मिथिगौनाा जे हिनजाव गोदाना गाननाय दखना थावसि खौ मा गाबनि गाननाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
अ नोंथां मिथिगौ बिदिब्ला खोनासं। ओ जोंनि ओनसोल फावल नङा गासैयावबो बे हिन्जाव गोदाना दखना गाननायखौ जोंनि ओनसोलफोरथिंहाय बुङो जे दखना थावसि ओ बे दखना थावसिया ओ मैथा गाबनि जायो आरो बेयाव जोङो बांसिनै आगर होननायखौ नुनो मोना जिङाव जायखौ बुङो सिन बायदि आवथि होनना बुङो। बेखौ जि दाग्राफ्रा गोबांङानो मिथिखायो आरो नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ ओ बेबायदि खालामबानो जायो आरो जोङो बि ल नङा आथिखालाव जोङो दखनाजों लोगोसे बे हिन्जाव गोदानफोरखौ ओ ओ आरनाइबो लाफानायखौ नुनो मोननाय जाख थायो। ओ बेबादिनो आर'नायाबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे गान्नाय जोमनायजों लोगोसे बेबो दोरोङारि मोनसे। थादेनसा एबा बेखौबो जोङो ओ गाननाय
औ आर'नाइआनो जोंनि बरहारिनि सिनायथि जि हिसाबै ओ गासै जोंबो अनसाय जायो नंगौना। औ जि आर'नाइ जियाव जोङो बयजोंबो सिनायथि होजायो। जायो सोरखौबा सासे गेदेर मानसिखौ जोङो बरायनो बा माखासे सिनायथि होनो थाखाय जोङो बे आर 'नाइ जिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय अ नोंथां औ औ
औ दे।